खोनायाखैनो खोमा
अ खोनायाखै? ओ उम खोनाबायना? मा खालामदों?
ओंखाम जाखांनानै ओरैनो माबानानै दंगासिनोसोमोन आं सिलहायाव जिरायनानै।
ए मा मा मा ओंख्रि जाखो?
जोंहाथ' ओंख्रिया माबामोन मा होनो
औ
खोनादों दा?
ओमफाय औ खोनादों।
नों सिफुंनि खोरोमदावखा खोमा औ नोंगुमैजों आंजों दं।
आं दस्रासो दे नङा
औ औ
बे औ बै आदाखौ मिथिखायो आं बेखौबो
ओ ओं आहा माथोखौ बेलेग मोनदां आमफ्राय एकायनथ' इदि होननानै बुंहरदां
औ औ औ दस्रासो आं बे नङा जाखिनिजाया आंनाबो नामा मा मुङा एखेखा नालाय बेजों
औ औ औ
ओ ओम
ओम नोंहालाय जाखांबाय आगै?
जाथ'वाखै दा ओरैनो दंथ'यो जाथ'आखै जानायालाय
होम जालाबायथारो लै जोंहाल' लेट जायो।
औ नोंसिना जा-जायगायाबा मा
जोंना बलांगुरि खुख्लुं
ओम चिरांनि औ मिथिखायो ओं
ओम सिफुङावनो ओंखारखायो खोमाना नोंबो औ
आङो
औ
आं आं ओंखार ओंखारा ओंखारनायालाय जायखिनजाया आवगोल थाफाला बायोमोन ओरैनो सिगाङाव आरो ओम ओमफ्राय दा माबा ओंखारथ'ला आङो
उम
ओमफाय दासान्दि अबाव बाफोर थांनो बेरायनो थांखिफोर लादों नामा आब'आ?
थां कि गैया दा माइ गायखांग्रो जोबथोंसै माइ गाय औ माइ गायनाय सिजोना जोबग्रोथों सै माइ गायनाय सिजोन जोबबासो खालामदोंमोन मा जायो थाय मिथिथ'ला बेखौ माने डाइरेक्ट दि माबा होनो हाथारला आरो जेनेबा थांथारगोननि मिजिं गैथ'वा आरो। माइ गायनाय आरिनाय सिजेन जोबग्रोथोंसै जोंहाथ' न'आव जेनेबा ओरैनो इदि माबाया गाया ओमफ्राय अब्लाबो थेवबाबो एनै खुरमाफोरनि गायनायफोराव एसे हेफाजाब बिदों नालाय ओमफाय बिसोरजों थांनोसै एस नै देनां बोथोरनि मागो दमासिफ्राव माबानो मोननायनि एसे
आव उम उम
मागोफ्राव दमासि समफ्राव एसे
दा उम दाथ' थाथ'दों खोमा आम थिसुया नि ना?
आमथि सुवानिबो थायाखैहाय बे माबाने थायाखैनो दा गायनो थांग्राफोराबो जेनेबा जोंङो नाथ' गायाखै ओ बेयाम आमथिसुवानि उनावसो गाय गोन होननानै ओमफाप बे जायफोर बेलेगाव गायहैदों बेफोर थायाखै मा थो थांगासिनो दं जोंनि जोंनि बर' मान सिया माबादों खोमा थादों ओमफ्राय बर' मानसिबाबो जायफोर खृषट' सिबियारि इसोर ओ फोरथ' मानियाना ओमफाय आरो जायफोर माबा सिबियो मा होनो इस्लाम धर्मनि
औ औ
मानसिफ्राबो सि सिबिया माब नंङाना गायहैदों।
जोंनिथिं थादों आरो ओमफायो सोरबा सोरबा थायाखै ओमफ्राय सोरबा सोरबा बांसिनानो थादों साफा सानै गायदों आरो।
जोंनियावबो जोंनि जायफोर बे बाथौ बाथौ सिबियारिफोर बिसोरो माबाबाय आरो। जायफोर माबायो आवा आवाथि सावो औ बिसोरो थाबाय ओमफाय बे खृष्ट' सिबियारिफ्रा थायाखै इसोरो जोंनिथिं दंसो गारोना इदि
हुम हुम
थाना लाय थानांगौ आरोना बयबो थानांगौ बे मोनसे जोंनि हारिमु बायदिसोना बियो जेनेबा थानांगौ आरो थायोबालाय बयबो ओ बेयाव खुनु माने धोरोम आरि जेबो बासियालासेनो थालाय लायोबा जों बय इनिबो थाखाय जेनेबा मोजां आरो। बेखौथ' जेनेबा जोंङो मारबानि थाखाय धर्मनि थाखाय थायाना बे हानि थाखायसो थायो।
औ उम उम
बय-बयबो बे हायावनो गसंनानै दं हिसाबै थायोबालाय थाजायो आरो। बेलेगफोरा हमनाला बै फुजा सिजोन फैनायफोराव था दा था नै दानिफ्राव थाजायो आरो बेयाव
औ उम मानिलायनांगौ आरो ना
उम औ माबा खालामनां गौ जेनेबा गासिखौबो नङाबो आं अखा खो साननैसो दिनै सान दोंदों मैयाय
औ मै-मैया एसे दुंबाय दा हायाखै ओमफ्राय जोंनिथिंबो मैया एसे दुंबाय ओमफ्राय दिनै बांसिन दुंबाय आरो ना
औ ओ
गरम ल' गरमालाय दुंनाया बाराथारना ओमफाय
गरमाथ' उम दुं फार्स्ट दुंजेननाय नालाय आरो जोङो
औ उम
ओमफ्राय डायरेक्ट दुंनानै होबाय नालाय इदि जाबाय
उम खेबसे उम खेबसेनो डाइरेक्ट दुंबायना माबा दुंबाय नालाय उम उम
बांद्राय माबाबाय थाबा हाबाय थाबाबो जि जोमफ्राबो माबायो बाहेरायाव ओंखारबाय थानाय ना सामफ्रामबो थांबाय थानाय जि जोमफ्रा ओमफ्राय एखायनो एसे दा ख्लैफोरनि बायदि दाख्लैफोरावथ' जोंथिं हादोंबाबो मोनायाव हाबाय दहायनिफ्रायनो हाबाय आरो बेलासेनि थाम रिंगा ब्रै रिंगाफोरनिफ्राय हाबाय ओमफाय दा मोनायाव हाबाय थाबाय ओमफ्राय गाबोन माबाफोरावनो मा होनो द' रिंगा स्नि रिंगा इदि समाव स्रां जानाय दुंनाय बिदिमोन आरो बिदिबालाय थाब जागौ माइबो गायनो मोनगौ
उम उम बांद्राय हाबाय थाबाबो उम लामा सामाफ्राबो हाब्रु दैब्रु जाजोबो ना
उम
बांद्राय सा-अखा हाबाबो ओरैनोथ' माइ गायनो थाखाय उम माइ गायनो थाखायथ' जेनेबा अखाखौ नांगौ जायो जोंनो उम
औ सिदोब सिलानि थाखायनो सामफ्रामबो बाहेराव ओंखारलांनाय जि जोम सिनायनि थाखायनो एसे रागासो जोंबायमोन आं इदों माइ गायग्राफ्रा हाजानो लुगैदों
औ
औ ओरैनो नआव सोर सोर दं आगै
जोंहाथ आइ दं ओमफ्रायो फिफाथ गैला ओमफाय माबा दं फंबाय सानै दं आं ओमफाय बिब' सानै दंमोन बिब सानैया हाबा जाबाय बिदा देरसिन दं बेबो हाबा जाबाय जों दा साब्रै आरो बिमाजों बिदा फंबाय गामिया आ ओरै माबाखौ मिथियो नों ओरै खाजोलगाव?
ए औ।
खा-खाजोलगाव ओरै माबाखौ मिरांगाव गोलैयो आरो जोंना एरिया।
ओं अ अ।
फैखांबाय खोमा नों मा-मालाबा फैखांबायदां। थांखांबाय दा उम आं सिनायनाय सिनायनाय मोन्दों जायखिनजाया नोंखौ। ओरै बेरांगौआव फैखाबाय दा नोंङो? उम।
बेेरंगाया जोंनि खाथि हाबा जाहैनाय दं बारा गोबाव जायाखै बोसोरसे सो बोसोरनैसो जाखोना माखो थाय बारा गोबाव जायाखै ओइ माबामोनखौ आदा शंकर मोनजों निजा आला सि जायनो खुरमा जायोनो।
ए। ओं ओं बिरांगौ ना जेनेबा बिरांगौवथ' मिथियो बिरांगाव होनना ओमफाय दा-दाङाइगाव गोलैगोनदां दाङाइगावआवसो मोनदां बेसे गोबाव जा
बांद्राय गोबाव जायाखैलै बांद्राय गोबाव जायाखै जायखिजाया बोसोरनैफोर जाबाय खोमालै ओं बोसोरनैफोर जाबायनोदां गोसोम फिसासाया बे सिफुंङावनो मोसाबाय थायोमोनलै। ओमफाय बोरै बोरै लोगो मोनलाय लायना इथिंसो थांखोथाय।
उम।
ओमफाय थायेमा नायदों नों आगै? दा रायलायबाय थानाय ना ए। ओ ओरैनोथ' नों मा माखौ गोथाव मोनो?
ओरैनो जानाया जेनेबा
ओं ओं।
ओंख्रियाथ' आं बिदिनो नारजिखौ गोथाव मोनो। ओमफाय अनलाखौबो गोथाव मोनो सबाय खौबो गोथाव मोनो ओं गासि सिबो ओंख्रिखौ गोथाव मोनो ओमफ्राय मोनसेल बुस्थुखौ जाया आंङो। बै माबाखौल' जाया नाफामखौल जाया आंङो। ओमफाय सब जाजोबो आरो गोथाव गोथाव ओंख्रिखौ जोंनि।
उम।
जोंनि हारिनि ओंख्रिखौ आरो ना।
उम उम। आंबो जानायालाय जायो आं गासिबखौबो नै बेेखौ जाया होननानै नै इदि माबा गैया ओमफाय नाफामखौबो जायो ओमफाय इदिबो मोनाबो नालाय मालाबाफोर गोबाव जों खनसे बायना जानाय बिदि जायो नालाय। बारा बिदिखौ मोनथिस्लाबलाय लांला।
ओरैनो उम ओरै ओरैनो अबे अबे ओंख्रिखौ साब सिन मोजां मोनो नों आब'आ? नोंनि नोंनि साबसि ना आरोखि उम।
अनलाजों मेवाइ एखौ गोथावसिन मोनो आं बयनिख्रुइबो।
बयनिख्रुइबो ना?
ओं बयनिख्रुइबो अनलाजों मेवाइखौ गोथावसिन मोनो आं।
आंबोथ' अनलाखौ गोथाव मोनो अनला जेनेबा बेदरफोरजोंबो थाबाय जेनेबा जायखिनजाया आं अनलाखौ साबसिन मोनो आरो
उम आंना बेदरजों खोथा गैया मानो होनबा अनलाखौ एखदम मेवाइजोंनो गोथाव मोनखायो आं बेलेग ओरैनो संबा आं बांद्राय गोथाव मोना खिन्थु मेवाजों हले बिराद गोथाव मोनो।
बिराद गोथाव मोनो आरो ना गोथाव मोनो आंबो मोननाया फाय अनलाखौनो आं जायखिनजाया साबसिन मोनो आरो ओंख्रिनि बि
ओ ओरैनो ओमफाय आङो बेलेग संनायफोरनिख्रुय जोंनि बिमा
उम
बिराद गोथाव मोनो आं दा बिमाया बिमा बिमा संनाया गोथाव जायोना बिमा बिमा संनायखौ गोथाव मोनो आरो
साबसिन गोथाव जायोथ' आरो
उम बिमा बिमा संनायफ्रा बांसिन गोथाव जायो जोंना बिमाया मा लाबा गाव मोनजायाबो संनानै होनांगौ जायो जोङो गोथाव मोनोना जों
औ
बुरै बुरै संनायफ्रा गोथावसिन जाखायो मारै गोथाव जायो बिसिनि संनाया मिन्थिया खिन्थु बिसोर संनाया बिराद गोथाव जायो।
ओ बिसोरो मालाय उम सिगांनिफ्रायनो बिसोर संबोबाय थानाय नालाय बिस्रा माने माबा दं आरो मिथियो आरोना माब्रै संबा माबोरै गोथावसिन जायो बेखौ मिथियो आरो ओंखायनो गोथावसिन मोनो आरो जोंना?
गाननाय जोमनायफोरनि इमाबायाव खिन्थु आङो माबा होन्नो नागिरदोंमोन आगैया?
औ आं माबा माने नों माबा औ होननो नागिरदोंमोन।
ए दे होनदो
बे सिफुं हारिमुआव ओंखारो हा खामानि मावो दा नों आब'आ?
आं सिफुंआवथ' नङा नैबे माबायाव आरो दिएन्टआवनो मावो आङो। मोस्रोमाव
अ माबायाव मोस्रोमाव बेयाव
ओ ओ मोस्रोमाव बेयाव बेयाव मावो आं।
बेयावनो जोंना माने माखासे मामायाव जोंना आयदाया जोंना माबा आरो न'खरारि जेंनानि सायाव खामानि मावो।
औ औ